औ औ हेल' नोंथां।
नोंथांङा खोनादों आंनि आवाजखौ
ओ नोंथां औ औ खोनाफैदों आं।
आतसा औ। नोंथाङा माबा मोनसे खामानिफोर मावदों नामा?
नोंथां आंथ' जेबो मावाखै दा ओरैनो जास्ट माने दसे सम दुगैखांनानै आं माने लामा लामायाव ओंखारबोदों आरो ओरैनो टाइमपासनि इक्सारसाइस बेबायदि थाबायलाबायदां आं नोंथां औ।
आतसा ओंखाम जाखांबाय नोंथांङा।
नोंथां ओंखामाबो जाथ'वाखै नालाय ओंखायनो संगासिनो दं ओंखायनो ओ ओ जायै ओंखायनो ओरैनो लामायाव दसे सम ओंखारबोदों आं ओंखायनो नोंथाङालाय जाखांबाय नामा?
आंथ' जाख जायाखै दासो माने आङो गामियावनो जोंना माने भलिबल गेले नालाय बिनि थाखाय माने आं न'आव थाङाखै आरो दासिमबो
औ- औ।
ओमफ्राय आं बिथांजों एसे माने सल'ब थाबा बा मिनिंफुल खोथायावहाय सावरायनो सानो आरो।
औ।
बिथांजों दसे सम माने सावरायनो हागोन नामा?
हागोन ना हागोन नोंथां आं ओरैनो द माने फ्रिखाना नोंथांबा आंनाव दा मा लाना फैदों म सोंजागोन नोंथां
आतसा आं बितानि सिगाङाव माने जोंनि माने बे जेनेबा गोदो गोदाय जोंना आबै आबौआ म बिमा बिफाया जोंनि सिगाङाव सल'बाथा खोन्थायोना‌‌।
औ औ औ।
औ बेनि सायाव माने जों एसे माने जि हायो बिथाङा सावरायनो हागोन नामा आंनिसायाव।
माने नोंथांनि सिगाङाव आङो मा सल' बाथा बा बायदिसिना बिदि नोंथां सिगाङाव एसे बुजायनो बा फोरमायनानै होनांगौ नङासो होनबा नोंथां।
औ नंगौ नंगौ
औ दा जेनेबा नोंथाङा आंनाव सोंबायबालाय आं जि हायो आं जि मिथियो बेफोरखौ आं नोंथांनि सिगाव एसे फोरमायना होगोन ओ जाबाबो जायाबाबो आंनि माने मिथिनाय गोदो गोदायनि जेनेबा आबै आबौ बबा बुंलांनाय बाथ्राखौ एसे गोसोआव दं बावबायबो जानो हागौ आं जि जायो जि हायो बेखौ आं नोंथांनि सिगाङाव माने फोरमायना होगोन आरो नोंथाङा एसे खोनासंबानो जाबाय आं जेसेबां हायो बेखौ माने नोंथाङा दसे सम गोसो होनानै खोनासंबानो जाबाय आरो नोंथाङा। खोनादोंना नोंथां औ। जेनबा औ जेनेबा आं नुनो थांदों आरो मोनसे इदिनो गोदो गोदायनि ओ डायरि बा लेखा बुक गोदो गोदायनि लेखाथ' मोनो नालाय
औ
औ बेयाव आं फरायनानै मोनदों जेनेबा ओ बिदिनो फिफा आरो फिसाला
औ
उम बेयाव जेनेबा दै मोननो थाङा आरो ना दै दै दैनि बहुद प्रब्लेम बेयावहाय
औ
माने इयाव राजेस्थान बायदि माने मुरुभुुमि बायदि माने बाला गोजान जा आरो जेनेबा हायार रानसाव औ जोंनि बायदि बिदि नङा हाया रानस्रावसावनो हाया गावब्रा जोबनाय गोजा आरो बेयाव दैनिबो बहुद प्रब्लेम लोंनोबो मोना बहुद खस्थ' जायो औ गोजाननिफ्राय लायनांगौ लोंनोबाबो खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
औ दैनिबो माने बुहुत प्रब्लेम लोंनोबो माने फिसालाया बहुद सेस्था खालामो आरो एसे फरायनाय माने बां द्राय गिदिरबो नङा एसे इदिनो ओ ओ ओ फन्द्र बा थेर' बोसोरनि गथ'। त' दानाबा फिसालाया बिदिनो बस्था खालामो बायदिसिना दैनिबो दै मोनगोन। दै बोखोनो हागोन।
ओ। दानाबा सानसेखालि समावहाय जेनेबा फिसालाया थांनानै हारसिं सिं नो गावनि स्कुल साइकेलखौहाय बखला बखलि बख। खनानै बिनि ओ रिंनो टायेरनो बिनि ओ ओ फेदेलनो बखजोबनानै लाबबायो इयो। दैखौ बोरै बनायनो हागोन होननानै मथर फिसा मोनदों आरो बेयो औ। बे दैखौ बोरै बरननो हागोन औ। जेनेबा फा दानाबा ब माने सेस्था खालामबाय खालामबाय खालामबाय खालाम। खालामबाय खालामगासिनो दं आरो दैखौ बोरै बरननो हागोन। मटरसो आरोना मटराबो बुहुत फिसा ओ दै दै बायदि मटर बेजों बे सेस्था खालामगासिनो दं ओमफाय बिफाया नुुबैबाय।
दानाबा। फिफाया माने नुबाय होनबाय फिफाया दानाबा। नों बिदि मिथिखायो नों दै होमबाबो मानो एथबां सेस स्था खालामदों नोंनि गावनि साइकेलखौनो मानो सिफायजोबनानै नों इदि खामना लाखो नों दै मोना नों मा माब्लाबा बेयाव दै मोना नों हाजारखि नों ओ थोद थैबाबो नों इयाव दै मोना होनबाय फिफाया दानाबा फिसालाया होनबाय मोनगोन दैखौ मोनगोन इयाव आं बे ओ सेस्था खालामथारगोन आं आंनि सेस्थाख खालामनाय नाजानायखौ। थार होनबाय बियो दानाबा इयो बिदिनो खालामबाय थाबाय। ओमफ्राय दानाबा बिदिनो फिसालाया। पाइपखौ हाखर सिङाव माने। सोहरथारबाय इयो ओ सोहर। दानाबा फिसालाया माने मथरखौ सालायनानै दोनबाय आरो सलाय। दोनबाय दानबा बिफा फिसाला जेनेबा ओरैनो हाग्रा बा बाय। सनस्रांगासिनो दं आरो सनस्रांबाय थाबाय सनस्रांबाय थाबाय। थाबाय दसे गोबाव थिन सारि घन्टा। ओमफ्राय दानाबा दैया। ओंखारबाय। दैया गबाय सेस्थाय खालाम। नानै माने सेस्था खालाम खालाम फिसालाया मोनबाय दानबा दै। गनानै दा। जेनेबा हाब बोरै दै गखो होनलायबाय माने बिफाया। फिसालाखौय दाना फिसालाया बुहुद। खुसि एकदम गाबलायलायबाय खुसिजोंनो दै बरननो होनायखाय। दानाबा बिफाया गोमानै दानाबा हाबफ। होननानै दानाबा फिसाज्लाखौ लुनानै दानाबा गोबा खबबो आरो बाब नों हायि बुस्थुखौ बोरै खामना देखायखो होननानै दानाबा मिथिनानै गामिनि मानसिफोराबो एकदम गुथे फैजोबबाय आरो दै मोनबाय होननानै रंजाजोब्बाय माने
औ
औ रंजाजोब्बाय दानाबा फिसाज्लाखौ माने बिदि सानाखैबानो जाहैदों माने बिदि हागोनि बिदि सेस्था खालामगोन होननानै गावनि साइकेलखौनो सिफाय जोबनानै बनायबाय बियो ओ सिकुल थांनो थाङासै बे बेयावनो नांथाबबाय नांथाबबाय दानोबा बे दैखौ मोनमार बाय आरो खस्थ'जों जुजिनानै बे मोनमारबाय ओमफ्राय दानाबा गामिनि मानसि फोराबो खुसि खुसिजोंनो लाजाला माने दै मोनलोंबाय दुगैनो मोनबाय दुगैनो मोननानै दाना माबा बेखौ माने सबबो मान होबाय दानाबा बिराद मोजां गथ' होननानै दाना बिफायाबो मानबा बे दिननिफ्रायनो बेयो माने फरायनायावबो थांफिनबाय आरो दैबो मोननो थांबाय लोंनो थाखाय नोंथां आंनि ओ खन्थाइ बा मोन एसे गोदो गोदायनि बाथ्राखौ आं एसे फोरमायना होबाय जायाबाबो नोंथाङा एसे नोंबो नोंथाङा एसे जेनेबा एसे रोङोबा आंनि सिगाङाव एसे फोरमायना होजानो खोमाादों नोंथां
औ बिथाङा जिबायदि माने मोजां मोजाङै बुंबाय एबा आंनि जिउ फोरोंलायबाय बेफोरखौ आं जोबोद मोजां मोनदों मेथां मिरसिम दाबो आंबो माने नों जिबायदि बुंदों आंबो मोनसे खोथानो औ बुंनोसै आरो माने
औ
माने जे सम आरो ना
औ
माने सासेसे मानसि दं एबा मान जिब माने गावनि माने थांखि बायदि सोलियो आरो ना गाव सानै बेबायदि सोलियो
औ
बे मोनसे माने बाल्ब होननाय जेरै जोंनि न'खराव माने जों लाइनि एबा जों फर माने न'नि थाखाय जों सालायो औ बेफोरखौ माने बियोहाय बनायजेनदों माने बिनि नामावसो जों जै बे लाइट एबा जो ज जोंनाय बुस्थु बेफोरखौ मिथिनो मोनो बे मानसेया जायोबायाय बे मानसि ओरैबाय माने मानसिबा बे माने बियो ट्राय खाय खालाय आरोना
औ
गावनि माने खस्थ' खस्थ'य माने खेसे नङा खनै नङा हाजार बार बार
औ।
माने हाजाराम मोनसे मोनसेखौनो बियो माने। ट्राय खालायबो दं एबा सेस्था खालायबो दं बे बे मोनसे। बुस्थुवा बा जिनिसा सोलिनांगौ एबा जाहैनांगौ।
औ औ।
जरैबायदि थाख ल दं थाखल द मानसि एबा सोरनि न'खरनि मानसि। एबा गामिनि मारसि बेफोर बेखौ नुनानै। थालानो मा नोङो नोंना बे खालायनो हाया एबा। बे बुस्थुआ जाया होननानै बेनिसायाव बुंबाय दं।
औ।
ओमफ्राय बियो गावखौनो गाव माने नाजानायावबो खम खालायबाय। बियो नाजा नायावबो खम खालायबाय। ओरैबायदि नाजायै नाजायै नाजायै लासैआवयो माने। मोन जे बुस्थ'खौ बे गाव जि थांखि खालायदों। एबा जि गाव जि सानदों बे जाफुंबाय।
औ।
बे जाफुंनानै माने ओमफ्राय बे जाफुंनानै देखायबाय। गामनि मानसि गुबुन गुबुन माने सब मानसि मने। मिथिजोबबाय जेसे बिदि खालायनो हादों होननानै।
औ।
ओमफाय जेब्लाबेनाव सोङो। ओफ्राय नों ओरैबायानि माने। ओरैबादि ट्राय खालायदों ट्राय खालदों नोङो सेस्था खालायदों। बेफोर नों जाफुङाखै नों हाजार बार ट्राय खालायदों एबा नों हाजार सेस्था।
गोजोन्नाय।
बेखौनो थाय खालायनो हायाखै खालिनि जाहोनाव मानो। होननानै बुंबाय माने सासे मानसिया। ओमफाय सासे मानसिया टाय। सोंबाय नालाय बे बुंबाय आङो हासास ट्रा। हाजार बास सेस्था खालाय नायाव हाबाय बे ओरैनो माने। आंनि माने बे हाजारबारा। आंनि सेस्था खालायनायसो।
औ।
एबा आं चेस्था खालामायदोंंमोन हाजार बार। ओमफ्राय मोनसेयावहाय आङो जि सेस्था खालामनाय। बे जाफुंदों खोथा बुंदोंङानो। आंनि बुंनायानो बेनो जे माने नों जेसेबांबाबो सेस्था खालाय। हाजार बार ना बारे बारे सेस्था खालाय। नोंनि मावनाया जाफुंगोन। माने सानसे समाव आंनि उबैनानै सेस्था खालबाय था। नै।
अ। नंगौ नंगौ नोंथां दा नोंथाङाबो माने बहुत मोजां। ओ जेनेबा खननाय बा सल'बाथाखौ बुहुत मोजां फोरमायनानै आं। बुहुत मोजां मोनदों नोंथांनि बाथ्राखौबो खोनानानैबो। माने बहुद ओ धन्यबाद थाबाय आरो। माने नोंथाङाबो एसे बुजायनो थाखाय आं मिथियैखौहाय ओ फोरमायनाय। बेनि थाखाय।